बेंथन औ औ नोंथां
ओ नोंथाङा एसे सम दंब्ला नोंथांजों आङो ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागुखौ मा बायदिहाय फालिनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन बिदिब्ला आङो फोरमायनोसै नोंथां। बैसागु फोरबोखौ जोंनिथिंजाय ओ बिदिनो फालियो आं नोंथां नो फोरमायनोसै ओ जेरै जोंहा बैसागु होनोब्ला बर'नि मोनसे रंजाथाइ फोरबो। फोरबो बिदि बर'नि देरसिन फोरबो होन्नाबो जों बुंनो हायो ओ जोङो बेखौ गिबियावनो ओ मोसौ बैसागुनिफ्राय लानानै मानसि बैसागुसिम फालियो नोंथां। जोङो बैसागु फोरबोखौ जोंनि ओ गोदो गोदाय दान मोनसे से फालिनाय नुयोमोन नाथाय दा दा से सप्तासेल' फालिनाय जायो। नुनो मोनसे बैसागु फोरबोखौ जोंनिथिंजाय फालियो होनोब्ला जोंहा गिबि गिबियावनो जोंहा ओ मोसौ बैसागुखौ जोंहा फालिग्रोयो जेरै मोसौखौ थुखैनाय
औ नंगौ नोंथां।
जेब्ला जोङो न'नि मोसौफोरखौ जो बिलोफ्राव जो थुखैनो लाङो बे थुखैनाय लांनाय समाव जोंहा सबाइ सेरेब सारनानै लाङो आरो ओइदिनखालि मोसौनि बैसागुआव जोंहा मोसौखौ खौ लावथिजों बुनो मोना
औ
नुनो मोना मानोना ओ जोङो रायदोंजोंसो मोसौखौ बुनाय जायो बिदिनो जोङो ओ दैमाफ्राव एबा बिलो फुख्रिफ्राव लांनानै जों मोसौखौ थुखैहैयो थुखोखांनानै जोङो मोसौखौ बिदिनो सिबिं सेरेब एवनानै लांखायो बेखौ सारै सारै जों लाबोनानै न'आव लाबोनानै जाहाथे मोसौआ गोदोनि ओ आबै आबौ आबौमोना जे फोथायनाय दंमोन जि लाव जा फान्थाव जा गोजौ गिदिरजा बिमा गायदे बिफा गायदे बिदि दाजा होननानै जोंहा मोनसे मेथाइ रोजाब रोजाबनानै एबा खुगा मेथाइ खननानै जोंहा मोसौफोरनो मोनसे लावनि लाव एबा फान्थाव बिनि माला बानायनानै गानहैयो ओ बिनि उनाव जोंहा मोसौखौ हगारनानै होयो आरो बेजों लोगोसे जोंहा सारायनि हांगार आरो थाव गोथांजों जोंहा बेखौ मोसौनि मोदोमाव फुनानै होयो फुनानै जोङो मोसौफोर हगारजायो जा जाहाथे मोसौफ्रा हगारनाय समाव ओ ओ माबानि हाग्रा बंग्रानि जिब जुनारा नुनानै मोसौखौ गियो बेबायदिनो ओ मोसौ खौ मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो। सेथि सानाव ओ बिनि उनाव जोंहा मानसि बैसागु फैबाय अखानायै मानसि बैसागु होनबा जोंहा जेरै ओ आफा आनान गसाइफोरखौ जोङो फुजियो बिनि उनाव जोंहा ओ उन्दै गिदिर गासिबो मान सनमान लालाय लायो। सिनायथि लालाय लायो गिदिरा उन्दैखौ खुलुमो उन्दैया गिदिरनो अननाय होयो। जेरै बिमा बिफा फिसाफोरा खुलुमो बेबायदिनो मानसि बैसागु बैसागुआ जागायो आरो नोंथां बिदिनो मानसि बैसागुआव जोंहा न'खर न न'खर थांनानै जोंहा बिदिनो मागिहैयो मागियो जेरै न'खर नखर -न'खर थांनानै जों दोरोङारि जौफोर दंना। जेरै बर'नि जौ गिसि आरो जौ गोरान माइब्रा बिदै बेफोरखौ जोङो बर'नि दोरोङारि जिउखौ जोङो न'खर -न'खर हाबनानै जोंहा ओ लोंहैयो आरो। बिनि न'खर बैनि न'खर हाबनानै आरो बिनि उनाव जोंहा ओ बिनि उनाव जोंहा बे दोरोङारि ओ बे लोंनाय जानाय समावनो जोंहा माखासे बर'नि दोरोङारि दामजुफोर जेरै ओ खाम, सिफुं, सेरजा, जथा, गंगोना हारमुनियाम बायदि बायदिफोरखौ लानानै जोङो रंजायो। ओ न'खर- न'खर हाबो आरो बेजोंनो जों बर' आइजोफोरा गानो जेरै गाव -गावनि दो- बर'नि दोरोङारि दख'ना। दखना आरो बेजों लोगोसे ओ आर'नाइ। फास्रा आरो बेजों लोगोसे गोबां गहेना जेरै फलखुरि आरो बिदिनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिबार बायदिसिना बेफोरखौ लायो। जेरै आरो बर' हौवाफोराबो जों जेरै गामसा बेजों लोगोसे आर'नाइ फालि आरो बेजों -बेजों लोगोसे जोंहा बिदिनो गोबां बायदिसिना गहेना ससमा एरि बायदि गाननानै जोंहा बर' सेंग्रा सि- बर' बिदिनो न'खर- न'खर हाबो आरो। बे रंजानाय समाव जोंहा सेंग्रा सिख्लाफ्रा आलदा ओ आलदा जानानै रंजायो आरो बोराय -बुरै, बिमा- बिफाफोरा आलदा जानानै रंजायो। आरो बिदिनो गोबां न'खर- न'खर हाबनानै जोंहा बिनि न'खर बैनि न'खर नखर हाबनानै ओ बैसागुखौ रंजायो आरो जोंनिजोंबो बिदिनो। एखे बिदिनो स्नि सानसिम रंजायो जोंनि जोंबो आरो लास्टाव जोंहा बेखौ जेब्ला न'खर न'खर थांनानै सोरबा अननायजोंनो जेरै सोरबा माइरं हरो। मागिनाय जाबाय नालाय माइरं हरो बिनिफ्राय फैसा हरो बेफोरखौ ओ जमा होननानै उनाव मोनसे लावखार ओंखाम जाहोयो आरो। ज'नो जोबनायाव स्नि साननि जोबथा सानाव आरो। बेनो आरो जोंनिथिं बेबायदि आरो बेबायदिनो गामि ओनसोलफोराव जोंनिजों गिदिर- गिदिर ओ बैसागु रंजानाय फोरबोखौ खुङो जेरै बे समाव जोंहा गिदिर -गिदिर बर'नि देंखोगिरि आरो फावखुंग्रि फाव खंगुरफोरखौ जोङो हांख्रायनानै बैसागु बोथोरखौ बरायो आरो जोंनि जोंबो बेबायदिनो आरो नों औ जोंनिजों बेबायदि फालियो आरो नोंथां। ओम ओरैनो नोंथांमोननिजों माबायदि फालियो?
औ जेरै नोंथाङा -नोंथाङा ओ आवगायसो बुंलांनाय बायदि जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो एखे रोखोमै बैसागुखौ जोङो फालिनाय जायो आरो नोंथां। जेरै नोंथांसो नोंथाङा बुं- बुंलांनाय बायदि जों आवगायावनो ओ जोङो मोसौ बैसागु बेखौ फालिनाय जायो आरो जेरै नोंथाङा होनलांनाय बायदि जेरै मोसौखौ जों थु-सैथो दाननि जोबथा ओ सानखालि जोङो थुखैनाय जायो। बिनि उनाव जोङो बेयाव जा नांगौ बे सानसे सिगां नागिरखाना लानाय जायो आरो। जेरै जोङो दिगलि लिति थाराय गाज्लि बिनि उनाव पानिलाव, फान्थाव, हालदै बेफोरखौ जोङो ओ नागिरखायो बिनि उनाव सैथो दाननि जोबथा खालि जों बेखौ फिसा- फिसा हानानै आरुनि- आरुंनि थेंगलजों जोङो बेखौ माला बानायनानै मोसौनो गानहोनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव जों बेखौ, औ मोसौ जेरै फुख्रि नङाबा जों दैमाफोराव थुखैहैनाय जायो। बिनि उनाव जोङो बै हाना लानाय मालखौ ओ जेरै मैगंखौ जोङो सारनानै ओ थुखैनाय जायो। बिनि उनाव दिगिलिटि बिलाइ थाराय गाजलि बेजों जोङो बुज्राव बज्राव मोसौखौ थुखैनाय जायो बेनि उनाव नो नोथाङा होननाय बायदि जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बारिलांबाय था बे मेथाइ मेथाइखौ जोङो खननायखौ जोङो खुगा मेथाइखौ जोङो खनो आरो नोंथां औ बिनि उनाव जोङो मोसौनो जेरै साराय खि थौनि हांगारखौ ओ थाव गुबै लगायनानै जोङो मोसौनो फोननाय जायो आरो फोथा मानो होनोब्ला गोदोथ' जोंनि जायगाया अरन बारि गोजामोन नालाय बेयाव मोसा लख्रा थायोमोन नालाय बेनिखायनो मोसौखौ औ गिनानै खारथों मो सा लख्राया दाजाथों होननानै जों बे फथाखौ थुनाय जायोमोन आरो नोंथां औ बिनि उनाव जोङो जेरै आग्लायनाय जेरै दिग्लि लिथि थाराय गाज्रि बेखौ जोङो औ बा ख्रि नङा बाख्रि मोसौ गलिनि उखुम सायाव जों थेबनानै दोनो आरो नोंथां औ बेनि उनाव जोङो मान सिबैसागुखौ फालिनाय जायो आरो नोंथां जेरै ओ से खालार खालि औ गोदोथ' गोदोनि सुबुंफोरा थामजि सान फालियोमोन नालाय दानियाथ' जोङो स्नि साल' फालिनायखौ जों दा सिम नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नोंथां औ
जेरै जोङो बैसागु मोसा मागिनो थाखाय जेरै बर'निनो दख'ना थावसि रेगे-रेगां आगरनि फासरा गस्ला गोदजा गाननानै जोङो बोराय बुरै गथ'-गथाय सेंग्रा सिख्लाजों गासैबो ज' ज' बैसागु मागिनो थाङो आरो नोंथां औ बैनि न'खर बेनि न'खर जोङो बैसागु मागियो आरो नोंथां जेरै ओ जोंनाथ' बर' सुबुंफोरनिया मोनसे हुदा दं नालाय नोंथां जेरै माइब्रानि जौ मा थानि जौ बेखौ मोनलनोखाथारो आरो नोंथां औ बिनि उनाव सोरहाबा अमा बेदर एवनायजों जोंनो माइब्रानि जौ माथानि जौ बेखौ लोंनाय ओ लोंनानै जोङो ओ बैसागुखौ जेरै जोंनिनो गोदोनि खुगा मेथाइ बेखौ खननानै जोङो मोसायो आरो नोंथां औ जायनि बा जों न'खराव मोसागोन बे न'खरनि सुबुङा जोंनो अन्नानै जेरै रांगेसे माइरं एसे जा हायो बेखौ जोंनो अनसुंथाइ महरै हरो आरो नोंथां औ जोंबो बेखौ नाजावना लायो आरो बेनि उनाव जोङो ओ बै बैसागुनि जोबथा सानखालि जोङो बेखौ लां-लावखार ओंखाम जानाय जायो आ रो जेरै फोथाराव नङाबा दैमाफाराव जों बेखौ लावखार ओंखाम जायो आरो नोंथां औ जेरै जोङो ओ एक्स' एकथा बिदनिबो जोङो गोखा-गोखै जायो आरो नोंथां मानोना ओ गोदोनि सुबुंफोरा बुंनायलाय जोङो एकस' एथा बिदनि गोखा गोखै जायोब्लालायनो जोंनि देहानि बेमारि आजार खारो होननायलाय जोङो बेखौ दासिमबो फोथायनानै जानाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो जोंनिनो बावखुंग्रि हाजो बे खौबो जोङो जोंनिनो मोन से ओ गोथार फोरबो हिसाबै जों फालिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बेयाव बो जोंङो औ जेरै सेंग्रा सिखला बोराय बुरै जोङो बावखुंग्रि हाजोखौ गाखोयो आरो जेरै बर'नि ओ दामजु लाना जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा थर'खा बेफोरखौ लानानै जोङो बावखुंग्रि हा जोआव गाखोहयो आरो नोंथां मानो होनोब्ला ओ गोदोनि सासे सिखलाया लायनो बेयाव बुंलांदोंमोनलाय ओ बेयावलायनो जों गाखोयो गाखोनानै बोर बियोब्ला जोंनि साननाय हनाय जाफुङो बेखौनो जों फोथायनानै औ दा सिमबो बैसागुआव जोङो बावखुंग्रि हाजो गाखोहैयो आरो नोंथां बेयावबो जोङो गोबां जोंनि बर' आइजोफोरखौ जेरै बर'निनो दोरोङारि ओंख्रि अनला दाउ सबाय साम' नारजि अमा बेफोरखौ जों मोनजायो जोंनि बर'निनो दोरोङारि ओंख्रै जोंनिनो बर' आइजोफोरा बेयाव फालांगि खालामफैयो आरो नोंथां बेनि उनाव जोंनि बर'नि इन्दि जिनि फास्रा इन्दि नि दख'ना बेफोरखौबो जोङो फालांगि खालामफैनायखौ नुनो मोनो आरो। आरो बेयावथ' जोंनि बर'निनो मोनसे बावखुंग्रि हाजोखौ जोङो मोनसे गोथार फोरबो हिसाबै बैसागुआव खुंनाय जायो आरो नोंथां
औ जेब्ला बे बेखौ फोरमायो नोंथां ओ जेब्ला जों बे मा होनोमोनलाय मोसौनि बैसागु समावनो जों बे बावखुंग्रि हाजोआव गाखो जायोना नोथां ओ बावखुंग्रिया जाबाय सासे सिख्लामोनना नोंथां। बियो बियो गावनि मोजां मोननायखौ मोनोनियाव बे हाजोआवनो फैनानै एबा बाजुमनानै थैदों होननानै जों खोनानो मोनदों आरो नोंथां। औ बेनिखायनो जों बर' सुबुं फोरा बैसागु बोथोराव एबा मोसौ बैसागु सानाव जोङो बे होआव बयबो गावनि ओ साननाय हनायफोरखौ जाफुंजानो लुबैनानै एबा मोजां मोनलायनायखौ मोनलायनो लुबै नानै बे हाजोआव बोरबिहैयो गाखोनो हायो बा सान्नाय फोरा जाफु ङो होननानै जोंनि बर' समाजाव फोथायनाय दं आरो नोंथां। बेनिखायनो औ जेरै- जोंनि सेंग्रा सिख्ला आरो बोराय बुरै ओ फोराबो जोंनि बे हाजोआव गाखोनानै गाव गावनि साननायखौ जाफुंगोन साननानै गाखोयो आरो नोंथाङा जोंहा बेयावनो नुनो मोनो गोबां रोखोमनि बायदिसिना ओ बर'निनो माखासे दोरोङारि ओ जेरै - दामजु जाबाय आरो गाननाय जोमनाय जाबाय बेफोरनि सोमोन्दै जोंहा दिन्थिफुंनायबो नुयो आरो गोबां बिदिनो गिला गोदो बाथौ आव जोंनि बर'फोरा गिला गेलेनानै मोजां मोनोमोन ना बे समावनो जाह बे बावखुंग्रि हाजोआवनो गि गेलेनायबो होयो नोंथां जों बेखौबो नुनो मोनो आरो बेजों जों खमलायनायफोरखौ बो नुनो मोनो नोंथां ओ बे बावखुंग्रि फोरबोआवनो बेबो मोनसे बर'नि बैसागुजों गोरोब फानाय मोनसे फोरबो जाहैबाय बावखुंग्रि फोरबोआआबो खोनादोंना नोंथां
खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
बिबोनो मोनसे बर'निनो फोरबो हिसाबै जाबाय जेरै बैसागुनि जों गोरोबफानाय बावखुंग्रि फोरबो जेरै बैसागु सानाव बेखौ गाखोयो नालाय फालियो नालाय ओंखायनो बयबो
थां
बेखौ माजियो। बिदिनो जोंना गोबां बैसागु फोरबोफोराव जेरै- रंजायो मोसायो ना जोंनिजोंबो नोंथांमोननिजोंबो नोंथांमोननि ओन सोलजोंबो जेरै आरो जोंनि ओनसोलजोंबो जेरै जों दा नोंथांमोननि
औ औ
आंनि फोरमायनायजों गोरोबनाय मोनदों होमबा जों बर' सम बर'फ्रा बिदिनो दाबो बैसागु एखे रोखोमैनो फालियो होननानै जों बुंनो हायो